औ औ।
औ खोनादों औ ओ नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
औ आं फ्रियानो दं।
होमब्ला ओ नोंथाङा फ्रिबादि जोङो होमबा मोनसे नि टपिक मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
बे टपिकआनो जाहैबाय बैसागु। ओ औ। थ'‌ ओ नों-नोंथांनाव मोननैसो कुइशन सोंसै जे ओ बे बैसागु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसागुखौ मा माबायदि खामनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। दा आ नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला बैसागुआ आह बर'निनो बा बर' हारिमुनिनो मोनसे ओ गुबै बा गेदेर फोरबो। जायखौ जोङो ओ बैसागु बोथोराव एप्रिल दानाव जोङो फालिनाय जायो। दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आं सासे खृष्टियान हिसाबै ओ खृष्टियान धोरोम लानाय हिसाबै आङो ओ बैसागुखौ बांसिनै आंनि हिन्दु लोगोफोरजों फालिनाय जायो। मानो होनब्ला खृष्टानआवथ' बे गैखाया। दा ओ जेसांनोखि आङो बैसागु फालिदों जों आंनि हिन्दु लोगोफोरजों आं नुनो मोनदों बिसोरो गोबां रं जानाय बाजानायजों लोगोसे बिसोरो बिसोरनि जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो जौ माइब्रादों बनायनाय बा माथादों बनायनाय जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंनि खृष्टानाव जों ओ नोंथाङा नुनो मोनबोदों ओ एन्थाब अनासि पब आरो साहा बेफोरखौ जोङो बाहायो खृष्टमासफोराव दा थिग बेबायदिनो बिसोरबो ओ बेफोरनोसै बेदरजों लोगोसे बेदर एवनाय ओ बा बेदर सावनायफोरजों बिसोरो जौफोरखौ लोङो आरो ओ बे बेफोरखौनो बिसोरो जानाय हिसाबै बाहायो। दा बैसागुआव बिसोरो ओ जोंनि बर' हारिनिमुनि मोनसे बैसागुआ फोरबो हिसाबै जोंनि हिन्दु ओ बि थांमोना बा हिन्दु लोगोफोरा ओ गोबां ओ जोंनिनो कालसारफोरखौ गो थाङै लाखिबोदों। बैसागुनि गेजेरजों जों बैसागुआव नुनो मोनो सिख्लाफोरा दख'ना गोजा सोरबा दख'ना गोमो फालि गोमो द ओ आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आर'नाइ गोमो आरो दख'नानि बनाय नाय बे गस्लाया हौवाफोर गानग्राया बेफोरखौ बिसोरो गान्ना नै मोसाथिंयो न' न'। दा आङो आं आंनि गोसो आव मोनसे सोंलु जाखांफैदों नोंथाङाबो जुदि बैसागु फालिफेरबायब्ला बा नोंथां नि ओ हिन्दु लोगोफोरजों फालिफेरबायबा नोंथाङा माबोरै एक्सपिरियेन्स मोनखो? बा माबोरै ओ ओ गोजोननाय मोनखो बिसोरनि गेजेराव थांनानै।
थ' ओ नोंथांनि बायदिबा ओ जोंनि ओनसोलथिंथ' ओ बिदिनो ओ फालिनाय जायो बे बै सागु होनब्ला जोंनि मा होनगोन आं बेखौनो बुंसै जे बैसागुआ माने मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै लानाय मोनसे फोर बो आरो आबादनि आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बियो। बेखौ जोङो ओ बेयाव ओमफाय मोननै रोखोमनि माबा थायो मा होनगोन ओ फोरबो थायो। बैसागुआ मोननै रोखोमनि थायो। बे मोननैयानो जाबाय मेनआ आरोना। बे ओ सातदिनसम जायोमोन सिगाङाव दानियाथ' साननैल'सो जायोनो मान ओमफ्राय बेयाव जोङो मोनै रोख खोमनि माबा खालामनाय जायो बेयाव मोनसेयानो जाबाय मोसौनि बैसागो। आरो मोनसेया जाबाय मानसिनि बैसागो ओमफ्राय गोदोनि बायदि होनबा बेफोरो बाखि आद्रा थानाय दिनफोराव जोङो सैमानि ओमफ्राय ओ हांसो दाउ बेफोरबायदिनि बैसागुबो फालिनाय होननाय जायोमोन आरोना खिन्थु दानिया बेफोरखौ खामनाय जाला। थ' ओ बे मोननै मोसौ आरो मानसि बैसागुखौनो आं इसे बुंसै। दा बे मोसौ बैसागुआ माने सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव। बियो जागायजेनो जेराव जोङो मोसौखौ ओ दै दैमायाव थुखैनायखौ नुनो मोनो। बे मोसौदै सायाव थुखैनायाव जोङो बिनि मोस सौनियाव हांगार फोनना होनाय जायो आरोना जाहाथे मोसौनियाव ओ मा होनगोन। दमालु ना माबा मोनसे बिदि जाया होननानै जोङो फोथायनाय दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो ओमफ्राय ओम बिनि उनाव बेखौ मोसौखौ। ओ थुखैखांनानै गुवार फोथाराव हगार हरनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिं दा बे गुवार फोथाराव हगार हरनायाव जोङो हांगार थफाग्रा सिख्रा फोनखाबाय होमबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दङ जे ओ बे फाग्रा सिख्रा हांगारखौ मोसौनियाव फोननायखौ नुनानै मोसा लख्राफोरा नुनानै गिनानै खारगोन बा मोसौनिफ्राय गोजानाव जागोन होननानै। बिदि फोथायनाय दंमोन आरोना गोदोनिफ्रायनो। दा बेखौनो फालिबोगासिनो आरो दाबो दाबो। ओमफ्राय ओ बे मोसौनि बै सागु खालि जोङो खुगा मेथाइफोर खननाय नुनो मोनो जेरै ओ
लाव जा, फान्थाव जा, बोसोर बोसोर जोर, हानजा हानजा, बेफोरबायदि माने खुगा मेथाइ फोर दङ बेफोरबायदिखौ मोसौखौ जोङो होलांनायखौ नुनो मोनो आरो बे मोसौ बैसागोखालि। ओमफ्राय नैथि सानाव जोङो ओ फालिनाय जायो मानसिनि बैसागो बे मानसि बैसागोआव जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रांनो न'ख ख फोथारग्रोयो बे न'खौ फोथारनायनि उनाव जोङो ओमफ्राय मा होनगोन ओ माने गेदेरफोरखौ जोङो मान खालामो ओमफ्राय आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो। बेफोरबायदि माने ओ मान-सनमान लालायनानै बिनि उनाव जोङो थानसालियाव थाङो बे थानसालियाव ओमफ्राय ओ आनान गसाइनियाव बोर बिना लानायखौ जोङो नैथि बैसागु नैथि खालि नैथि दिनखालि नुनो मोनो आरो ओमफ्राय
औ औ।
ओ बाखियावथ' जोङो मोसानायावसै बे मोसानायावनो जोङो ओ नोंथां बुंलायनाय बायदिनो जमा जमा बोराय बुरै, गथ' गथाय जमा जमा होनो हिनजावफोरा दख'ना गाननानै फालि लाना बा जानजायाव आर'नाइ खास्र'नानै ओमफ्राय हौवाफोरा गामसा गाननानै आर'नाइनि ओ मा होनगोन गस्ला बेफोरबायदि गानो। ओमफ्राय खर' आर'नाइ लानानै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, बेफोरबायदि दामनानै ओ न'खर न'खर मोसानानै जोङो खाजा जानाय खौ नुनो मोनो आरो ना मागिनानै खाजा जानायखौ नुनो मोनो। औ ओमफ्राय ओ बिनि उनाव ओ फिथाफोर सावनायखौ नुनो मोनो बे बैसागुआव। बे फोरबोआव जेरै एन्थाब, अनासि, लावदुम एफोरबायदि गुबान ओ रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाफोरखौ जोङो ओ बे बैसागुआव जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय औ। ओमफ्राय बेयो बिनि उनाव बे बैसागुआव लास जोब था खालि ओ मोसायै मोसायै जोबथाखालि जा खेलाफोर जायो सानाव ओ ओमफ्राय बे खेलाफोराव जोङो ओ दाउला सौलायनाय ओ काबादि गेलेनाय, भलिबल बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खेलाफोर खौ होनानै ओ बादाय लायहोयो आरोना ओमफ्राय बेयाव जो-जोङो देरहानाय फोरखौ खौ मुं लानानै ओमफ्राय मोनायाव जोंहा माबा जाबावो ओ मा होनगोन फांसन जाबावो मोनसे। प्रग्रामफोर बेयाव जोङो ओ मेथाइ खननाय ओ रोजाबनाय मोसानाय, मुसुरनाय, फावथिना दिन्थिनाय बेफोरनि ओ बादायलायनाय जायो आरोना फांसनाव। ओमफ्राय बेयावबो जोङो माने देरहानाय फोरखौ माने देरहागिरि फोरखौ जोङो मा बायो आरो नाम लिरना लागायो। ओमफ्राय बिनि उनाव ओ लास्ट जोबथा खालि मोनसे प्रग्रामाव गेदेमा सुबुं लिंहरनानै जेरै खाथि खालानि गेदेर मानसि बेफोरबायदि लिंहरनानै सुंद' बिनिफ्राय जोङो सुंद' बिबुंथि लानानै ओ ओमफ्राय जाय-जायहा खेलाफोराव मोसानाय रोजाबनायफोराव देरहादोंमोन बेफोराव जोङो बे ओ फोस्रावनो थाखाय फोस्रावनाय जायो आरोना बे दिना खालि लासाव।
औ औ।
बेखिनिफ्रायनो माने बैसागुआ जोबसिगोन आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंलाय माबा ओ बे मोसानाय मुसुरनायाव मा मा रोखोमनि जाग्राफोर जायो? ओमफ्राय फांसनफोराव मा मा खेलाफोर गेलेयो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन। ओ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव ओ बै सागु जेब्ला फालियो ओ जोङो मा खालामो ओ जोंनि जानाय लोंनाया बिदिनो ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा जोंनि जानाय लोंनायाव गुबैयै ओ हारिमुवारि लोंनाय हिसाबै जोङो जौखौ बांसिन बाहायनाय जायो। जेरावखि जोङो ओ थाङा मानो जोङो सानि अ-अनगायै जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरो गामियावनो माइरंजों बनायनाय बा ओ माथा माइरं बा माइब्रा माइरं बेफोरखौनो जोङो जौ गिसि जौ गोरान बेखौ बेफोरखौ बनायनाय नाय जायो। जोङो ओ गुबुन जायगायाव थांब्ला बा दखान फोराव थांब्ला जोङो ओ गोबाङानो माब्लाबा जुस लोंनाय जायो माब्लाबा साहा लोंनाय जायो। नाथाय जेब्ला जोंहा ओ बैसागु फोरबो फालिनाय जायो जों बांसिनानो बेफोर फोर सा आरो ओ जुसफोरनि अनगायै बांसिनानो जौखौ बाहायनाय जायो दा जोंनि जानाय लोंनाया बैसागु बोथोराव बिदिनोसै आं दोहै ओ नोंथांनिसिम फोरमायलांनाय बादियैनो बिथिनो ओ ना बेदर बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो लोगोसे ओ नोंथांनि बुंनाय बादियैनो एन्थाब पनासि फिथा लावदुम बेफोर खौ जोङो सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा मार्केटनि फ्रायबा हाथाइफोरनिफ्राय बायनानै गोदै बुस्थु जेरैहाय ओ निमखि गोदै गुर मेथाइ आरो गोबां जिलापि मेथाइफोरखौ बिसोरो बायनानै दोनफैयो आलासि फैबा होनो थाखाय
ओ नंगौ
ओ सोंनाय बादियै आं बुंनो सानो जोंनि गामियाव जेरैहाय बैसागु फालिनायाव खेला दुला जायो मोसानायफोर जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानो ओम जोंनि गामियाव जेब्ला खेला गेलेयो मानसिफोरा नोंथांनि बुंनाय बादियैनो जेब्ला सासे गेलेग्राया देरहायो बा ओ नैथि थामथि बा सेथि थाङो बिसोरखौ बरायनो थाखाय बा बिसोरनो बान्था होनो थाखाय सासे मुंदांखा मानसि बा गेदिर गोलाव मानसिखौ लिंहर हरनानै बिसोरनि आखाइनिफ्रायनो बे बान्थाखौ होहोयो ना ओ जोंनि ओं गामियाव ओ जेरैहाय बैसागु खेला बैसागुनि खेलाफोर जायो जों नुनो मोनो बोरला थिर गावनाय बर' हारिमुनि आरो बिसोरनो खारनाय ओ बा खारनाय भलिबल फुटबल आरो क्रिकेटखौथ' आं नुनो मोना किन्तु काबादि जेरैहाय थाङा बुंलांदोंमोन बेफोर खेलाफोरखौ जोङो नुनो मोनो बांसिनै आरो बिनि अनगायैबो सिख्लाफोरनि थाखाय सिख्ला फोरनि थाखाय बेवहाय जोंना जायो मोसानाय ओ बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय दा दामग्राफोरा साइड थिं थागोन बिसोरो दामना होबाय थागोन आधा घन्टा गाहाम एक घन्टा गाहाम दामनानै होबाय थागोन बा दुइ घन्टा गाहाम दामनानै होबाय थागोन नाथाय बे दामना होनायाव जाय सिख्लाया बा जाय मोसागिरिया बांसिन मोजां मोसागोन आरो बांसिन गोबावहालागै सम थांगार होनो हागोन मोसानानै बे सिख्लाखौ जोङो सेथि होनानै सायख'नानै लायो। बा बे सिख्लाखौ जेब्ला जोङो सेथि होननानै सायख'ना लायो बेखौ जोबथि साननि बैसागुनि जोबथि सानाव जोङो जेब्ला दिक्लेयार खालामोबा फोस्रावो जे बिथाङा सेथि मोनबाय बेखौ बरायनो थाखाय जोङो आर'नाइ होनानै बा एसे